नोंथां औ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ आं ओरैनो दंदे नोंथां।
अ अब्ला आं नोंथांजों बे जोंनि। मोनसे फोरबोनि सोमोन्दै बैसागोनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन दे नोंथां। औ होमबा आं बैसागोनि सोमोन्दै एसे।
सुंदयै फोरमायलांसै।
औ फोरमायनो हागोन दे नोंथां।
औ बैसागोआ जाहैबाय जोंनिनो बर माहारिनि मोनसे गोदोनिफ्रायनो जायखौ जों बयबो मिथियो बेयो माने। बैसागोआ एप्रिल दानाव जागायो आरोना।
औ औ
बैसागोआ जोंहा माने जोंनि बर माहारिनि मोनसे। सिनायथि होबोजानाय गोदोनिफ्रायनो। आबै आबौआ जे जमुना माने फालिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो आरोना। सिगांग्रो जोंहा बैसागोआ। माने जिब जुनारनि बैसागो जाग्रोयो बिनि उनाव जोंहा जायो मानसिनि बैसागो। गिबियावनो जोंहा मा खालामनाय जायो। जिब जुनारनि बैसागोआव गिबियावनो ओ-जिब जुनारखौ जोङो माबा मोसौखौ माने मोस- दिरुाङाव खानाय गोदान माने ओ-गोर खानाय दिरुंफोरखौ माने जेसेबां दोनदालफोर दं दिरुं दं बेफोरखौ माने गोदान होजोबो बैसाग माने बोसोर गोदानाव बेनि उनाव जों बे मोसौखौ माने।
थुखैनो थाखाय दैमायाव लांनानै थुखैनो थाखाय माने। फान्थाव बिदिनो लाव गोबां माने फि फि बुथुमनानै माने जे खारायाव बा खेरखायाव माने जमा लानाय जायो आरो ना। औ औ औ। आरो बिजों ज जोंहा लोगोसे नांगौ जायो मोनसे मा जाहैबाय रायदों औ रायदों आरो दिगलिटि होनो जायो जोंहा औ जोंनो बेखौ नांगौ
बेनाव जोङो बे खावसे जिखिनि फान्थाव जेनेबा बिदिनो लाव बिदिनो हाना लानाय बेखौ मोनसे मालाबो बानायनाय जायो जोंहा मोनसे माने मोनथामारावनो बिदिनो औवानि माबायाव माला खालामामना लानाय जायो बेनि उनाव जोंहा मा जायो बेखौ औवा औव जखौ जोङो हा स'नानै ओरैनो थुख्राथाम खालामनानै खाज'बनानै माने बेयाव साराय खिथुनि बा थौ खिथुनि हांगारखौ जों बख'नानै थाव जानायजों लगायनानै माने गथा गथा दागो मानि बेयाव मोसौनाव सिन होनाय जायो आरो ना
औ औ।
बिदि सिन होनाय जायो माने बुंनाय जायो माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोन माने बि जि मोसौखौ गाबगानानै होयोब्ला आरोना माननो बिदिनो मोसा बिदिनो जों जिखिनि सिखारखांब्ला खोनार द बिसोरो माने मोसाखौ माने बेै गाब गानाय मोसौखौ नुनो माने जाहाथे बिसोरबो मोनसे बिदिनो सिखार थोबा जुनार बा माबा मोनसे सानानै गिनानै आनज्रायनानै थाङो बेनि मोनसे फोथायनाय दं आरोोना बेखायनो बे दिनखालि बेखौ बिदि गाब गाहोयो आरोोना बेनि उनाव बेखौ दैमाफ्राव बा बिदिनो फुख्रिफ्राव लांनानै माने बै फिथाइ सामथाइ हानायखौ माने मोसौ। ाव सारलनानै जेरै जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बारायबाय था बेफोरबायदि होननाय मोन माखासे खुगा मेथाइ दं आर ना नोंथां बेखौ बुंनानै माने जोंहाामानि मोसौखौ होलांनाय जायो दैमायाव थुखैहैनाय जायो आरो ना नोंथां बिनि उनाव जोंहा मा जायो माखासे बिदिनो गोखा गोखै जानाय बिदि जोंहा मोनसे माबा दङ फोरबो दं माने जेनेबा गोखा गोखै जायो दिनै माने बिदिनो माखासे माना मुनि बिदिनो फुंखा बिदिनो गोबां मंै जौसे से बिदिनो गो म गोखा गोै बु ह हाग्रायाव बा दैमा दै सायाव बथुमनानै मान जानाय जायो आरो नाागनिफ्रायनो माने बिदिनो बाय बागि जमा खुरुमा ब ज' जालायनानै सावरि बादालि बिदिनो जानाय जायो आरो ना बिदिनो मा जायो बेदर माने बिदिनो अनला जों दाउ बिदिनो माखासे माने अमा गोरान बिदिनो माखासे गोबां बेदरखौ माने जोङो बाय बाहागि बिदिनो माने लेंहरलायनानै ज' ज' लावखार ओंखाम सावि बादालि जालायो आरोोना बिदिनो गोबां मान गोदनिनानै दोन जबा बोसोरसे ब बोसोर नै गाहामनि जौ फिथाइ माइब्रानि फिथाइ बिदिनो माइ गोसोमनि बिदि एम्फौ जालायनाय माने जौ फिसिनानै दोननाय थायो आरोना बेखौ माने बिदिनो आलासि दुमसि बाय बागि ज' जालायनानै माने लावखार ओंखाम जालायोबा माने गावजों गाव सावरि बादालि जालायो आरोना बिदिनो जोंहा गामियाव आरो माखासे खासे गारजा होनायफोर थायो आरो ना गारजा फुजा होनाय बिदिनो गामिनि बहाबा मोनसे जायगा लानानै जों गामियाव माने गामिनि गोजोननि थाखायबा माने मा खालामनाय जायो गारजा फुजा होनाय जायो आरो ना बिनि उनाव जोंहा मा जायो बेनि अखानायनाया बिदिनो जोंहा थायो माने मानसिनि बैसागो माने मानसिनि बैसागो एक थारिखखालि मानसिनि बैसागो बेयाव जोंहा मा खालामनाय जायो बिदिनो जोंहा बर' हारिमुनि मोनसे मुंदांखा जोंहा माने सोलिबाय थानाय जोंहा बैसागो मोसानाय बे बैसागो मोसानाया जोंहा मानेया बे लि जुरिजेनो आरो ना बेवहाय जोंहा माने सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ' बिदिनो गोबां गामिआव जेसेबां इदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर दं बोरायफोर दं बुरैफोर दं जमा जालायनानै मा खालामनाय जायो बैसागो मोसानो ओंखारबोयो आरो ना मानो होनोब्ला बे बैसागो मोसानायानो जोंनि राव जोंनि हारिमु बा आसार खान्थि जायखौ जोंखौ माने बुहुमाव खायसे सुबुं बुं माहारि मानि मोनसे राव हारिमु होननानै जोंखौ मानि सिनायथि होयो आरोना बे माने बे बैसागु बैसागो फोरबोआनो जेराव जोंहा आंगो राव हारिमु दङ इदिनो माने आंगो गाननाय जोमनाय आंगो दानाय लुनाय आंगो जानाय लोंनाय दङ जेरै जोंहा आंगो गाननाय जोमनाय होनोब्ला दख'ना हिनजावफोरनि थाखाय दख'ना बिदिनो ब्लाउस बिदिह उनाव दङ जोंहा जेनेबा हौवाफोरनि थाखाय थाखाय गामसा आर'नाइ इदिनो माने गावबा गाव जोंहा माने मा दङ सिनायथि दङ आरो ना गाननाय जोमनायनि बिदिनो जानाय लोंनायनिबो जोंहा गोबां दङो जेरै अनला दाउ नारजिजों अमा गोबां बिदिनो माने माखासे जोंहा मानि गावनि सिनायथि मायनि थाखाय जामुंफोरबो दङ आरोना ओंख्रिफोर बिदिनो जोङो माखासे बे बैसागु मोसानायाव नांगौ जानाय दामग्रा आबजु जेरै खाम जथा सि फुं बिब्दिनो सेरजा थरखा बायदि बायदि मानि जाय जोंखौ माने गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' माहारिया बैसागो मोसानाआव माने बाहायबोगासिनो आरोना आजै आजौनिफ्रायनो माने बेखौ लानानै जोङो बैसागोखौ मा खालामनाय जायो रंजा बाजायै मानि गामियाव मोसानाय जायो आरो ना बा मागि गिनाय जायो गाव गावनि गामियावबो मागोयो मागियो बेनि उनाव जों मा खालामो आरो बिदिनो दस्रा गामियावबो थांनानै गुबुन गामिआवबो थांनानै मागिनानै फैयो आरोना बिदिनो दाआ एफा एनै गरना बा गरफा गरनै दान हरो फैसा बिदिनो माइरं बे दानजों माने मा खालामनाय जायो जोंनि गामिनि रायजोफोरा माने बिदिनो बहाबा बाथौ फुजा बा खेराव फुजा बा बिदिनो माबा मोनसे खामानियाव बाहायो आरोना बे रां बा माइरंफोरखौ आरो ना बिदि खालामनाय जायो आरो ना खायनो बेबायदिनो जोंनाव बैसागोखौ फालिनाय जायो नोंथांआबो नोंसिनि ओनसोलाव बैसागोखौ माबादि फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे ओ जा मिथिगौ बिनि सोमोन्दै एसे माने सुंद'यै आंनिसिम माने फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि जायगायावबो नोंथाङा जेरै बुंलांदों बेबायदिनो फालियो नाथाय एसे एनै ओ सोलाय सोल'आ जानो हागौ दा आं नोंथांनोबो जोंनि जायगाआवदि माबोरै ओ बैसागु फोरबोखौ फालियो आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों दा जोंनि जायगाआवबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोंहा बैसागोखौ मोननै बाहागोआव रानो मानसि बैसागो आरो मोसौ बैसागो गिबियावनो जोंहा मोसौ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो बे मोसौ बैसागोआव फालिनो थाखाय जोंहा नांगौ जानाय मुवा बेसाद गोबां दङ जेरैहाय दिगिलिटि राइदें हालदै लाव फान्थाव बेबायदिखौ नांगौ जायो आरो बेखौ जों मोसौ बैसागो फालिनायनि सिगांनो जोंहा सानसे सिगांनो ओ थाग थियारि नागिरनानै लानानै ओ थाग थियारि खालामना लाखायो आरो थाग थियारि खालामखांनायनि उनाव जेब्ला ओ मोसौ बैसागो फैगोन अब्ला जोंहा फुङावनो सिखारनानै मोखां सुस्रांनानै जोङो मैगं बे ओ जा हालै फान्थाव बेबायदिनो लाव लाव बेफोरबादि खौ जोंङो ओ हानानै लागोन आरो बेबायदिनो हानानै लानानै जोङो औवाआव थेंगट बायदि फिसा फिसा ओ जिरनानै लानानै जोङो बेयाव माला सुगोन आरो माला सुनानै जोङो ओ बेबायदिनो ओ मोनब्रै मोनबा आदथा बा गुथासो जोङो माला सुनानै लागोन बेफोरबायदिनो सुखांनानै सुनानै लाखांनायनि नि उनाव जोङो ओ मोसौनियाव ओ थाव गोथां बा थाव गुबै होनोना नोंथां? जा ओंख्रि जाय ग्रा बे थावजों जोङो बेनि गं बेनि आसुगुर फोनगोन आरो फोननानै जोङो बिनि र साफोरखौ खेवनानै जोङो ओ दैमा बा फख्रि बेफोरबायदियाव आव थुखैनो होनानै लाङो आरो बेबायदिनो होनानै लांनानै जोंहा ओ बयबो ओ बेबायदिनो ओ थुखैनो थाखाय बा मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय गामिनि बयबो मोसौ गोनांफोरा बेबायदिनो होनानै लाङो। आरो गोदोनि दिनाव रावा हाबो मोसौ गैयिआनो गैयामोन बयहाबो मोसौ थाथारोमोन। बेबायदिनो ज' ज' ओ ओ थुखैनो लाङो बेबायदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बाय दि जोंनि जायगायावबो खुगा मेथाइ दङ लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बे बे ओ मेथाइखौ बा खुगा मेथाइखौ जोङो गोबां साफ्रोमबो ओ मोसौ थुखैगिरिफोरानो खननानै ओ दैमा बा फख्रिखौ गोमहोजोबो आरो बेबायदिनो खनै खनै जोंहा मोसौखौ थुखोयो माफ्रोम खौबो मोसौखौ थुखैनानै जोंहा ओ बै दिनखालि जोंहा खायाबालानो मोसौखौ उदां फोथाराव उदां फोथारफोराव हगारनानै होनाय जायो आरो बै दिनखालि। जोंहा बेबायदिनो ह-हगारना होनाय जायो दा नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि जोंहा हांगार ओ थर्स बेटारिनि हांगार बा साराय खिथुनि हांगार बेबायदिखौ जोङो थाव गुबैजों लगायनानै एकदमबारे जोंहा थुखैनायनि सिगांनो बेफोरबायदि ओ बिबार महरनि फाख्रा फाख्रि ओ मोदोम गंसे फोना होनाय जायो बेखौ जोहा दैजों सु बाबो जाहाथे थुखैनायनि उनावबो जाहाथे बेयो खारा बेनि थाखायनो जोङो थाव गुबैखौ लगायनानै ओ मोनसे गोरा खालार हिसाबै बानायनानै ओ फोनना होयो आरो बेबायदिनो फोनखांनायनि उनाव जोंहा अखानायै फैगोन एक थारिख एक थारिक खालि जोंहा बैइस बै दाइनखालि जोंहा ओ गोखा गोखै जानाय लोगोसे आरो ओ गेदेरा उन्दैखौ बोरहोनाय गेदेरा गेद औ उन्दैया गेद-गेदेरनिफ्राय बोर लानाय। बेबायदि खुलुमनाय बिमा बिफाखौ खुलुमनाय बेफोरबायदिया ओ सोलियो आरो बै दिनखालिनो जोंहा ओ गोखा गोखै बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा हाजो बं हाजोफोराव थांनानै बे बेदिनो गोबां मेगं एकसथा एकथा बेबायदि ओ गोदोनि दिनाव मैगं नागिरनानै लाबोनानै ओ जानायनि ओ मोनसे से नेम दंमोन नोंथां। बेखौ जोंहा ओरैनो गोजायैबो जानो हायो आरो बेदर अमा बेदरजों जोंहा बुंनो थाङोबा अमा बेदरजों बांसिनानो जायो अमा बेदरखौ अमा बेदरजों बांसिन मिलायो होननानै बयबो बुङो आरो बेबायदिनो बयबो जायो आरो बे जानायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथां
थांनाय बोसोरफोरनि बायदि ओ जोंनि देहायाव जेबो बेमार आजार गैयालासिनो बे बोसोरावबो थां थानो हाथों बेफोरबादि होन्नानै जा बे मेगं बे मेगं ज जोंहा नै थारि नै थारि खालि जोंहा ओ मोसानायनि दिन मोसानायनि दिनाव जेब्ला जोंहा ओ हिनजावफोरा गानगोन गोमो बिदन दख'ना गोजा आर'नाइ गोजा ओम
ब्लाउस बेबायदिनो फोथा गोजा बेबायदि फोननानै जोंहा मोसानो ओंखारबोयो आरो। आइ ओ हिन्जावफोरा बा आइजोफोरा आरो बेबायदिनो हौवाफोरा बेबायदिनो ओ गामसा गोथां बेबायदिनो ओ गस्ला गेन्दि गुफुर बेबायदिनो आर'नाइ खर'आव आर'नाइ गोदोनि आर'नाइ बेबायदि जान्जियाव आर'नाइ लानानै सिफुं लानानै खाम लानानै बेबायदिनो मोसानो ओंखारो आरो बेबायदिनो गामियाव मोसा गा गामियावबो मोसायो न'खर न'खर बेबायदिनो मोनफ्रोमबो न'खरा ओ। अनसुंथाइ हिसाबै बा जोंहा ऐ दाबोरसे बा खेब खासे माइरं बेबायदिनो माइरंजों लोगोसे नैजि बा थामजि बा बाजि